हेल'। हेल'।
हेल'
हेल' खोनादोंनना। हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा।
ओ खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ
अ खोनादों
अ आंनि भइसखौ क्लियार खानादों ना खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों।
अ होनबा नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा? खोनादों नोंथाङा माबाफोर खालामदों नामा दायो। हेलौ हेलौ
खालामनायाथ जेबो खालामाखै आं दा फ्रियावनो दङ।
हेलौ खोनादों।
औ आं फ्रियावनो दङ सावरायजागोन
औ होमबा नोंथाङां जों दसेसिम सावरायफानो हागोन ना नोंथां।
औ औ होनो हागोन दे।
होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायलांदोंोनि बे आयदायानो जाहैबाय औवा आरोना। जोङो औवाखौ जों माबायदि खामानियाव बाहायो आरो औवाया जोंनि लागै माबायदि हेफाजाब होयो बेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै हग्रोनो हागोन नामा?
औ थारैनो
औ।
औ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय एबा जोंनि समाजावथ' औवानि बाहायथिया जोबोद गोबांथार नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
जों औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायनायखौनो जों नुनो मोनो थांनानै थानायाव जेरैहाय आबाद मावनायनिफ्राय लानानै थैनायसिमाव जोनोमनिफ्राय लानानै। थैजासिमाव सुबुङा औवा बाहायनाय औवा बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरैहाय गोदो गोदाय दोरोङारि समाजनिफ्राय लानानैनो बर' बर' समाजाव औवानि बाहायथिया जोबोद गोबां आरो।
औ।
जेरैहाय आबाद मावनायनि बिथिङाव जों जोङो गोबां रोखोमनि गोबां बिथिङाव माने औवानि बेसाद बाहायो जेरैहाय जोङो ओ मै बानायो औवानि गेजेरजों आरो बिदिनो खादा थांनानै थानायाव आरो। खादा आरो औवानि बिदिनो आइजें आइला गोबां रोखोमनि संग्राय सान्द्रि आरो जेखाइ खबाय सान्दांगा जों बायदि बायदि बाहायनायाव बायदि बायदि बानायनायाव औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो जि दानायनि बेलायावहाय सोरखि ओमफ्रायो। सोरखि गनसा आरो गोबां गोबां बायदि बायदि बिथिङावहाय जों औवाखौ बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो बिदिनो
बेनि अनगायैबो जों गोबां हाबाफारिफोराव औवानि बायदि बायदि आयजें बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो थांनानै थानायजों लोगोसे थैनाय थैनाय सुबुंखौ जोङो फाथैसालिसिम गारहैनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। दा नोंथाङा। नुनायाव नोंथां नोंथाङा नुनायाव ओरैनो औवानि बाहाय खुथिया माबायदि खमायलांदों ना गोदोनि बायदियैनो दङ बेखौ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां। औवाखौथ' जोङो दानि समाव आरो गोदोनि समाव जुदि नायोबा गोदोहाय औवाखौ बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना।
औ।
दायो औवानि बाहायनायखौ जों खमखौ नुनो मोनसै आरो ना। मानो होनोबा गोदोनि समाव बिदिनो न' बां लुनाय बिदिनो सानद्रि संग्राय बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमाव मा? जेखाइ आरि खालामनायफ्राव जोङो बाहायनायखौ जों बांसिन नुनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। आरो जानि समावबो जोबा जेखाइ खबाइ आरिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो न' गोबां लुनायखौहाय दानि समाव जोङो खमखौ नुनो मोनसै आरोना। आरो बिजों लोगोसे गोदोनि समाव समायाव अवा नङाब्लानो न' बांखौहाय बानायनो हाया बायदि जायोमोन आरोना मानो होनोबा बिफां लाइफां बिफाजों लुनो थाखाय माने ओ रांनि बेसेना खममोन आरो फोरा मानसिनि आखाइयावहाय। बेनिखायनो औवानि बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरोना। बेजों लोगोसे मा थुरिनो दं बानायनायावबो जों औवाखौ नांगौ जायो। मानो होनोबा बेखौ दानखावनानैहाय सिनखावनानै बेखौहाय हाथामा होनाय जायगाखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो न' लुनायावबो ओ। थिंफोर खाथाबनो थाखाय बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे बिदिनो मानसिया सान्द्रिफोर हेबोबाबो जोङो बिस बिसोरो मा? औवाखौ सिगां दाननानैहाय बिनि जखा लानानै बेखौहाय ससे ससे हास'नायनि उनाव बेखौहाय दानखावनानै फिसा फिसा खालामनानै बेखौ हेबनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। बे आरो गोथांनि समायावहाय मानो होनोबा गोथांबासो बेखौ खालामनायखौहाय नुनो मोनोमोन आरोना मानो होनोबा गोरानाव बेखौ खालामनाय जायामोन। आरो बेजों लोगोसे बिदिनो आबाद मावनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ खोनादों।
आबाद मावनायावहाय बेखौ बाहायनायखौ नुनो नुनो मोनोमोन आरोना। मानो होनोबा बेखौहाय आबाद मावनायाव जि जुनारा हाबनो हायिनि हाबनो हायि बायदि बेखौहाय बेरा होनायखौ खौ जों नुनो मोनोमोन जाहाथे बियो जिब जुनारा हाब हाबनो हायैनि जाउनावहाय बैखौ जाहाथे जानो हाया आबादखौहाय। बिनिखायनो रैखाथिखौ खालामनो हायोमोन आरोना आरो बिजों लोगोसे बिदिनो आबादजों लोगोसे मा बिदि मैगं थाइगं गायोब्लाबो औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। जाहाथे बेखौहाय बेरा खालामनायाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बेराखौ जों माबायदि बाहायोमोन होनोबा औवाखौ सिगां दानना लाबोनायनि उनाव। बेखौहाय सिगां खुथिया खालामोमोन बिनि उनावहाय बेखौ दानखावनानै बेखौ सोरबा सोरबा हेबोमोन आरो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो दानखांनानै गोलावै खालाम थाबना होनायखौ जों नुनो मोनोमोन, नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा औवा बाहायनायनि फंनैसो आरोबाव होनदेरनो हाबावगोन नामा?
औ ओरैनो जों नुनाय बायदियै औवा बाहायनायाथ' गोबां बिबाङैनो दङ ओ गुबुन मोनसे बिथिं जेरैहाय जों औवाखौ बिजाब बानायनाय एबा लेखा बिलाइ बानायनायाव बाहायो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
दा औवाया जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव बायदि -बायदि हेफाजाब होनायजों लोगोसे ओ जों औवाखौ लेखा बिलाइ बानायनायावबो बाहायनाय जायो। जाय लेखाखौ फरायनानै जाय बिजाब फरायनानै जों आथिखालाव गोबां बिबांनि गियान बुथुमनानै लानो हायो।
नंगौ नंगौ।
जों नुनाय बायदियै औवायाथ' सु-सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायनि गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिम एबा थैजासिमनि थाखाय गोबां हेफाजाबगिरि होननानै जों गोदोनिफ्रायनो हमनानै लानो हाबोदों एबा मिथिबोदों नाथाय आथिखालाव औवानि बाहायनाया एसे खमायलांदोंब्लाबो जों औवाखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहायनायखौ आथिखालावबो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो गेस गैयै न'खराव औवाखौ बन हिसाबैबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो औवानि गोरलै औवा मेवाइखौ जों ओंख्रि हिसाबैबो जायो। आरो बेनि अनगायैबो न' लुनायावथ' जों फ्राय बांसिनानो औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावथ'। आथिखालाव नाथाय ओ सुबुंफोरा फाखकानि न' लुनानै थानाय लोगो लोगो औवानि बाहायथि एबा औवानि न' लुनायाबो खमायलांदों। मानो होनोब्ला औवाजों लुनाय न'वा गोबाव बोसोर जोरनानै थाया नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
सुबुङा साबसिननिफ्राय हामसिन नागिरो जउनाव दिनै सुबुङा ओ औवानि न' लुनायनि सोलाय फाखक्का न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो ओ जों नुनाय थामहिनबा बिदिनो संनाय-खावनायनिफ्राय लानानै जों गासै बिथिंङावनो जोंङो औवा बाहायनायखो औवा बाहायनाया गोदोनि दिनाव बांसिनमोन। जेरैहाय जोङो ओरै बनजों लोगोसे जोङो उम खादौ खादौ बानायनाय बिदिनो खादा
औ।
आबैदांगि आरो बायदि बायदि बाक्लाफोर बानायनायाव बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो। औवानि। औवानि बायदि बायदि आइजें-आइला जेरैहाय कफ्रि कफ्रिखौबोथ' गोदोनि सुबुंफोरा गोबां बाहायोमोन नङा होमबा? अखा सिजानायनिफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय आरो बिदिनो ना हमनायनि बेलायाव जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा बायदि बायदिफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायोमोन।
औ।
आथिखालावबो दङ जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ औवानि सेन, खखा बायदि आइजें बाहायनानै ना हमनाय जों बायदि बायदि नुनो मोनो आथिखालावबो। आथिखालाव खमायदोंब्लाबो औवानि बाहायनाया एसेबां जोबनानै थाङाखै। मानो होनोब्ला बर' समाजाथ' औवानि अनगायै खाना एबा औवानि अनगायै संसारानो जाया होननानै जोङो बयबो बुङो आरो। माने बाथ्राया सैथोआनोबो ओम ओरैनोथ' औवा औवानि बाहायथिया गोबांङानो नालाय।
औ।
बेनिखायनो जों औवाखौ गंफ्रोम न'खरावनो गावबा-गाव गायनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो गायनानै लानाया गोनांथिबो।
औ।
ओ औवाया बेबायदिनो जोंनि जिउआव थांनानै थानायाव गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो औवानि बाहायथिया गोबाङैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां। दङ' नोंथां।
औ औ बयबोथ' बाहायोआनो?
औ जेरै ओ बिदिनो औवानि बाहायनाया ओ बिदिनो मा होनांगौ बेखौहाय दालां आरि बानायनायफ्रावबो औवानि हेफाजाबजों जोङो हान्थिनायखौ जोङो मोननो हायो नंङा होमबा आरो बेजों लोगोसे दैज्लां समाव जोंङो नाव जाबोबाबो औवानि गेजेरजोंहाय जोंङो मा बैथा माबा हिसाबै जोंङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जिरायग्रा थुल बायदिसिनाखौ जोङो बाहायनायखौ जोंङो औवानिफ्राय जोंङो नुनो मोनो आरो ना नङा होनबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखो औवाजों औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सि लामनो थाखाय जोङो मा ओ खुन्थिया बानायनानै बेखौहाय मा दान्दा हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो गयफोर फिथाइ खानाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ खानायावबो जों औवानि बायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ नोंगौ।
ओ होनोमबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनायसै नामा?
औ दे।
औ।